औ खुलुमबाय नोंथां। औ ओमफ्राय नोंथां आंनो बे समाव कल हरनायनि आन्दोव माबाफोर बाथ्राफोर दंमोन नामा नोंथां?
ओइ ओरैनो हरदां आं नोंथां मा ओंख्रि
ए नंगौ नामा नोंथां औ नोंथां नै आंबो ओंख्रिया जोंहा माबामोन नोंथां अनलाजों दाउमोन जाखांना जिरायनानैसो दं आं ओमफ्राय बाथोन दङमोन नोंथां खांख्राइ बाथोन।
है गोथावथारलै नोंथां होनबालाय
गोथावआलाय गोथावआनोमोन
ओरैनो अनलाजों दाउखौ जेनेबा मा- मा आदब बाहायनानै संनाय जायो?
आदसा नोंथाङा होमबा नोंथाङा जे अनलाजों दाउखौ माबोरै सङो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथिनो लुबैदों आरो ना। औ दे अब्ला आं नोंथांनो फोरमायथिनोसै। जोंहा अनलाखौ बुंनो थांनोसै आं गिबियाव अनलाखौ जों मारै खालामो होनोब्ला जोङो माइरं लाग्रोनांगोन आरो नोंथां गिबियावनो नांगौ रोखोमै नोंथाङा माइरंखौ लाग्रोदो बेसेबां बुरजा संनो गोसो बेनि माबा जखानिख्रुइ। जखा मथे नोंथाङा माइरं लाखांनायनिनो उनाव माइरंखौ इसे सुदो। सुखांनायनि उनावहाय सुनाया जुदि जाबायब्ला नोंथाङा माइरंखौ दैयाव सोमना दोनदो आरो। ओ अबबा हास लानानै माबा मोनसे हासफोर लाना सोमनानै दसे दोनदो जेनेबा जाहाथे माइरंआ गुरै जाजासिन आरो। बेनि उनाव जेब्ला माइरंआ गुरै जायो अब्ला जों माइरंखौहाय बोखांनानै दसे सर' होनांगौ बेनियाव थानाय दैफोरखौ गलांहोग्रोजोबनांगौ बे दैया गलांखांनायनि उनाव जोङो उलार नङाबा दिंखि बा थबसि बेफोराव देनो हागोन आरो नोंथाङा देना लानाय जायो ओ आथिखालावथ' गोबां जोंहा बिगियानारि आदबजों दिहुनजानाय जेरै ग्रेन्डार मेसिन बेफोरजोंबो दोङो जि अनखौ बा माइरंखौ गुन्दै खालामनायखौ जों नुनो मोनो जाय माइरंनि गुन्दै खालामनाय बेखौ जोङो अन गुन्दै होनना बुंनाय जायो आरो नोंथां बिदि गुदै खालामना ला नो हायो बिदि गुदि खालामना लाखांनायनि उनावहाय आं जि जानाय दाउ दाउनि फारसे फैनोसै आं दा जोंहा अनलानि थाखाय अन गुन्दैया जाखाबाय बेनिफ्राय दाउखौ जोङो मा खालामदों न'निनो दाउजों दानाय जादों नालाय न'आव थानाय दाउखौ जोङो बुथार बुथना लाग्रदों बुथार ला खांनायनि उनावहाय बेखौ एसे दै गुदुं सोमनानै बेनि गांफोरखौ खुना लानाय जादों आरो गांफोरा बुख्रांजोबनायनि उनाव जोङो दाउनि मोदोमखौ एसे सावस्रोमनाय जादों सावस्रोमखांनायनि उनावहाय जोङो दाउखौ गोदानानै लानाय जादों आरो नांगौ जखानि बे थुख्रा -थुख्रा बेदर खालामनानै हाय ओमफ्रायहाय बेयाव माखासे दावआव नांजानाय बुस्थु बा जाजानाय बे जाजानाय बुुखौ जोङ लानानै जे नाङै बुस्थु बेखौ जों गारहरो आरो बेनि उनावहाय जोङो दाउ बेदरा जाखांनायनि उनाव दाउ जोंहा मोजां दैजों सुखानाय नालाय बेनिफ्राय जोङो सारायखौ जनानैहाय अरदाबाव जा बा गेसफोराव जनानै एसे ओम सारायखौ गुदुं खालामखांनायनि उनावहााय बे थाव गुबै होबाय थाव गुबैया जेब्ला गुदुं जायो अब्ला बेहाय सामब्राम गासनो सामब्राम गोजा सामब्राम गोजा गारसावखांनायनि उनावहाय बे दाउ बेदरखौ एवनाय जादों आरो बिदिनो दान्दिसे एवनायनि उनाव उनावहाय जों मा होनदों बेहाय संख्रि हालदै बिदिनो माखासे देनाय मस्ला मस्लि बानलुफोरखौ सामब्राम गुफुरफोरखौ जोङो होना लानाय जादों आरो होना लाखानाय उनाव जोङो बेखौ दान्ददिसे सम एवदों बेखौ एवब्लाबो नोंथां मोनजासिम दा एव आरो ना जुदि बे दाउखौ मोनजासिम एवोब्ला जोंहा अनला ओंख्रियाव होयोब्ला बे दाउनि जि रोसि बा टेस्त जि गोथावथि बेखौ जों मोननाय नङा आरो नोंथां बेनिखायनो बेखौ मोनजासिनो दा एउ इसे बेयाव जोङो एवफ्रामनांगौल' जायखौ जों एवफ्रामनाय होनना बुङो बेनि उनावहाय जोङो दाउ बेदरा एवफ्रामनाया जाबाय अब्ला जोङो अनलानि फारसे फैफिनसै जोंहाथ' अनलाया सिगाङनो अन गुन्दै जाखाबाय ओ अन गुन्दै जाखांनाय उनाव जों मा खालामगोन बेखौ साराय सारायखौ दै गुदुंजों सारायखौ दैजों लोगोसे जों अदाबाव जानांगोन अदाबाव जानायनायनि उनावाय जों मा खालामनांगौ दैया जेब्ला गुदुं जायो बा गोदौहांनो हमो अब्ला जोङो मा खालामनो ओ बे अन गुन्दैखौहाय आखायजों थ्रो थ्रो थ्रो सारनानै होनांगौ आरो सारनना होनाय समावहाय खुस्लिजों बेखौ एरै एरै होनांगौ जाहाथे बे अन गुन्दैया गावाव दैजों लोगोसे ओ लोगो नांनानैहाय गथा बा लाद्रा खाया बेनि थाखाय जों फ्रि फ्रि होनानै हाय खुस्लिजों एरै एरै हो होनाय जायो आरो जुदि नोंथाङा बे अन गुन्दैखौ बिदि फ्रि फ्रि होआलासिनो खेबसेयैनोहाय बे ओ दै गुदुङावहाय लख'बोब्ला मा जागोन जोंहा लद्राखागोन बा गुन्द्राखागोन जाय जोङो माने बियो लद्रानिफ्राय गानाय नङा आरो बेनिखायनो जोङो फ्रि फ्रि होनाय जायो आरो माखासे सासे सुबुंफोरा मा खालामना लायो ओ बे अन गुन्दै खौहाय दैजों गिबियावनो मोजाङै गलायग्रोना लायो आरो गलायखांनाय उनावहाय डाइरेक दै गुदुङावहाय होनाय जायो बिदि खालामो गुबुनफोरा नाथाय आङो जे आं सिगाङाव बुंनाय आदब बे आदबखौ बाहायदों फ्रि फ्रि होनाय आदब आरो खुस्लिजों एरनाय आदबखौ बेनि उनाव जोङो बेयाव संख्रिफोरखौ होनाय जागोन नांगौ रोखोमनि संख्रिखौ जोङो होनाय जासिगोन बेजों जेब्ला एसे गुदुं जानानै गोदौनो हम हमो अब्ला जों बिहाय खारै होयो नोंथाङा बे खारैखौ नांगौ जखानि होनांगौ जायो आरो ना जेसेबां नांगौ बे जखानि होना लानांगौ ओमफ्राय हाय नोंथांनियाव जुदि खारै गैयाब्ला ब्ला मा खालामनांगौ जों बाजार हाथाय बाजाराव बायनानै मोननाय सद सदा बे सदाखौबो नोंथाङा बाहायनो हायो आरो नाथाय जोङो दोरोङारि ओंख्रियाव जे खारदै बाहायोब्ला मोजांसिन जायो आरो बिब्दिनो जोङो खारहै खांनानै दान्दिसे सम गोदौ होबाय था थादो गोदौखांनायनि उनावहाय गेजेर गेजेर खुसलिजों एरै एरै होदो जुदि बे बे गोदौखांनायनि बा खारदैखांनायनि उनावहाय नोंथाङा जे एवनानै लानाय दाउ बेदर दाउ बेदरखौ नोंथाङा गारस'ना होनांगौ थिग बिदिनो गेजेर गेजेर एरै होयै होयै उनावहाय जों मा खालामो थामजि मिनिट बा नैजिबा बा थामजि मिनिट बेनि गेजेराव जोङो अनला ओंख्रिखौ मोनहोनो हायो आरो बे अनला ओंख्रिया मोनोनि सिगाङावनो जों मा खालामनांगौ जायखौ जोङो मुगा धुनन्दिया होनना बुङो गंगार धुनन्दिया बेखौहाय खानानै सुना लानानै ओ ससे ससे हास'नानै बे ओंख्रियाव गारसननांगौ अब्ला जोंहा मा जायो जों जोंनि ओंख्रिया ओ मोदोमफ्रु जायो आरो जानायाव गोथाव मोदोमनाय मोनो थिग बेबायदिनो नोंथां खांख्राइ बाथोनखौथ' जोङो खांख्राइखौ दुब्लि फोथारनिफ्राय मोनबोदोंमोन बिदि बिदिनो बेखौ सावनानैहाय बिनि नाङै बुस्थुफोरखौ गारनानै नांगौ बुस्थुफोरखौ लानानै बानलु ओ सामब्राम होनानै जोङो देनानै जादों आरो नोंथां बेनोसै नोंथां जि आंनि अनलाजों दाउ जानाय ओमफ्राय ओ जि खांख्राइ बाथोन जानाया बेनो अनला ओंख्रियाथ' जोंनि दोरोङारि ओंख्रि जाहैबाय नोंथां बर'नि थिग बेबायदिनो नोंथां नोंथाङा मा ओंख्रि जानायमोन
अ ओंख्रिया नै माबा मा होनोमोन सबाय सबाय बिमा ओ सबायजों साम'सोमोन आरो
ए गोथौआनो माथो नोंथां नोंथाङनाबोथ' होमबा जोंनि बरनि दोरोङारि ओंखयावनो गोलैनाय
औ औ गोथाव गोथाव बर'नि ओंख्रियानो
ओमफ्राय नोंथाङा फोरमायथिनो हागोन नामा बे सबायजों साम' बे ओंख्रिखौ मारै संनाय जायो
औ हागोन नोंथां हागोन दे जागोन दे नोंथां होनथबा खोनासंदो गिबियावनो जोङो सबायजों साम'खौ संनो थाखाय जोङो सबाय नांग्रोगोन ओ सबायखौ जोङो बै जे सबाय गोसोम बेखौ लायोबा मोजां जायो मानोना ओ नुनायावबो मोजां जानायावबो गोथाव सबाय गोसोमा ओरैनोथ' बै सबाइ गुफुरखौ आं बारा थावनायखौ मोना आरो सबाय गोसोमखौ लायोब्ला मोजांसिन जायो
गुद आफ्टारन फ्रन्ड
ओ जि सबाय बेखौ जोङो गथा गथा बायोब्ला बा हुख्रेमनो थांनाय बाथ' जेबो नंला गथायै बायोब्ला नोंथाङा बेखौ ओ मा नो बुङो सारायाव जि सारायाव जे बे थाव जेबो होआलासिनो एकदमबारे फ्राम फ्राम ओरैनो गाव उम दा ओरैनो मा होनोमोन ओ एवनांगोन आरो एवखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ ओ हुख्रेमनांगोन हुख्रेमनायखौ माबोरै हुख्रेमगोन ओ जोङो ओरैनो ओ दाथ' उ बर' फोरना गोदायनिफ्रायनो सोलिबोखानाय दङ जोंहा खामफ्लाय ओ जि खामफ्लाय ओ खामफ्लायाव सबबाय खौ होबाय बिनि सायाव गुबुन खामफ्लाय गंसेजों नाख्रेमबाय बे खाम्लायजों नाख्रेमाब्ला ओ जेनेबा जोंहा बट बथलफोर थायो ग्लासनि बथल ओ जि मा बुङो बे बथलफोरजों जोंहा बेखौ हुख्रेमनानै लायोमोन आरो हुख्रेमनानै लाखांनायनि उनाव जोंहा जि हुख्रेमखांबाय बेयाव माखासे सबाया जि गोसोम गोसोम जि बिगुर थायो बे बिगुरखौ जोंहा मोजाङै ओ जावनांगौ आरो जाहाथे बे बिगुरफोरा थाया ओ बिगुरफोरखौ मोजाङै जावखांनानै लानायनि उनाव नोंथाङा बेखौ ओ खेरखाफोराव लानानै मोजां सुनानै लादो सुनानै लाखांनायनि उनाव मा बुङो बेखौ ओ जि जोंहा उम बेखौ ओरैनो दोन्थ'दो आरो दोनथ'नायनि उनाव जेब्ला नों जे बेनि उनाव नोंथाङा मा बुङो बेखौ
औ
एबार मा बुङो साम'नि फालायाव फैदो साम'खौ जोंहा माबायदि संनांगौ बुंब्ला साम'खौ जोङो गिबियाव जि साम'आदि माखासे मैलाफोर थायो बे मैलाफोरखौ जोंहा मोजां नै ओ फोराव लानानै फुख'जोबनांगौ आरो जाहाथे बै आइरन जि साम'नि मैला बेफोरो मोजां ङै खारो बेनि थाखाय नोंथाङा साफायै हुनानै लाग्रोनांगोन हुखांनायनि उनाव नोंथाङा बे साम'नि खिथु बेखौ नोंथाङा दानस'नानै लाजोबनांगोन आरो ओ दानस'नायनि खारना मा जुदि नोंथाङा साम'खौ दानस'वा ओ खिथुखौ दानस'वा अब्ला नोंथाङा बेखौ सोबनानै जानो हानाय नङा आरो मानोना जेब्ला खिथुखौ दानस'यो अब्ला खिथुनिफ्राय जि बारा बिदिनो नोंथाङा सोबगोन अब्ला बेजों बार हाबहोनो हाब्लासो नोंथाङा बे साम'खौ सोबनानै मोनजागोन आरो ओ जुदि बेखौ खिथुखौ दाना होमब्ला नोंथाङा बे साम'खौ सोबनानै जानो हानाय नङा आरो बि बिदिनो साम'खौ खिथुखौ दाननानै लाबाय बिनि उनाव एबार नोंथाङा बेखौ मा बुङो? ओ ओ बे साम'खौ एबार साराय गुन्दुआव एवदो
ओ
ओरैनो थावफोरजोंबाबो जायो जेनेबा थाव सामब्राम होबाय बानलु होबाय बेनि उनाव नों सा रायाव एवदो एवखांनानै माबादि जागोन बेयो साम'आ थनथ जोबगोन माने बेयो साम' माने बि सोबनानै जानो हानाय अबस्थायाव फैगोन आरो बिदि एवबाथाय एवखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव जि जों ओ मा बुङो ओ जि सबाय दुलायनानै लादोंमोन बे दुलायनाय सबायखौ जोङो ओरैनोबो साम'आव डाइरेक्टबो होनो हायो। बियो ओ बिनि उनाव नोंथांङा सबायखौबो एक्सट्रायै संग्रोननो हायो जेरै बेखौ सबबायखौ संग्रोनाय होनोब्ला जोंङो सबाइखौबो थाव सेरबाय बानलु सेरबाय सामब्राम होबाय बेनि उनाव सबायखौ एवबाय एवखांनायनि उनाव जेब्ला बे सबायखौ माने उनाव दसे दोननानै बेयाव दै होदो नोंथांङा दै हो खांनायनि उनाव नोंथाङा जेब्ला सबाया ग्लब ग्लब गोदौवो सबाइखौ नों सागं माहोनो सागं सागोन अब्ला सबाइया गेब्लेगोन बिनि उनाव नोंथाङा बेयाव सबाइयाव मा मा होनो खारदै होना हो खारदै होबासो सबाया मोजां गेब्लेगोन आरो जानोबो गोथाव जागोन बिनि थाखाय नोंथाङा बेयाव खारदै खारै होना हो खारदैआथ' बर'निनो मोनसे ओ उम गोदोनिफ्रायनो बाहायबोनाय मोनसे जेनेबा बेयो जाग्रा उम खारदै होदो। बिनि उनाव जेब्ला ओ ओ जे जों खारदै होखांबाय बिनि उनाव नोंथाङा जेब्ला बियो मोजाङै गोदौवोब्ला नोंथाङा बे साम' एवनानै ला दोंमोन बै साम'खौ नोंथाङा बे सबाइ ओ गोदौबाय थानायाव गारनानै होदो आरो बेनि उनाव गारना बेनि उनाव गारना होखांनायनि उनाव नोंथाङा गोबाव जिबाबा ओरैनो नैजि मिनिटसो सम गोदौ होदो आरो मोजाङै साम'आ मोननाय बायदि बिदि ओ गोदौखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ ओ उम ओ जेनेबा मोदोमनायनि थाखाय ओ नोंथाङा गंगार दुन्दिया होनो हागोन बा गुबुन दुन्दियाबो होनो हागोन ओ जेनेबा गंगार दुन्दिजों सबाइजों एकदमबारे मिलायफ्लेथारो आरो बेनिखायनो नों थां बै सबाइजों साम'आव गंगार दुन्दियाखौ होयोबा आरो गोथाव जि थावनाय बेयो साबसिन जाबावगोन आरो बिनि थाखाय आङो बांसिनानो गंगार दुन्दिया बा मगार दुन्दियाखौ बाहायो आरो बिदिनो मगा दुन्दियााखांनायनि उनाव जेब्ला ओम खांगोन खांनानै ननो एसे गुसु जाहोदो गुसु जाहोनानै ओरैनो दसे ओरैनो गुसु जाबाय बेनि उनाव नोंथाङा जेब्ला ओंखामजों जागोन अब्ला नोंथाङा जि ओ साम'खौ सोबै सोबै जागोन अब्ला जि ओरैबादि मोदोमनायबो मोनगोन जि साम'जों जि सबाय बेयो जोबोद गोथावबो जायो आरो थावो ओ बिदिनो मा बुङो सबायजों साम'आ एकदमबारे बासिजाथावि ओंख्रि आरो जेनेबा ब बयजोंबो मोजां मोनजानाय ओंख्रि होनबा सबाय साम' माने सबाय साम'खौ गुबुन जि हारिनि मानसि बेफोरबो जोंनि बर'फोरनि जि जायगायाव फैनानै जाफैयो आरो माने सबाय साम'आथ' बर'फोरनि ओंख्रि नालाय, बेखौ गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय मानसिफोरा जेब्ला जायो गोबां बाख्नायलाङो आरो जेनेबा जिबायदि गोथाव सबाय साम'आ बेखौ गुबुन जायगानि मानसिफोरा जानानै एकदमबारे मोजाङै बाखनाय लाङो आरो
ओ नंगौ नोंथां।